औ हेलौ
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामब्लायनाय थाबाय नोंथां।
औ
दानदिसेस सम दङमोनब्ला ओ एसे टप फोदनि सायाव ओ बाथ्रा सावरायजागौमोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन
ओ नोंथांनिसिम आं ओ मोनसे ओ आबादखौ माबायदि मावो बेखौ एसे आबादनि बागै सोमोन्दै मिथिजानो लुबैयमोन नोंथां। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जों गोबां आबाद मावनो हायो। नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंथा।
दा दैज्लां बोथोरावहाय जेरै माइ आबाद मैगं थाइगंनि आबाद बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावनो हायो। माइ आबाद मावनो थाखाय ओ गिबियावनो खोथिया फोग्रोना लानांगोन। बेखौहाय फोनो थाखाय ओ माइ न'निनो माइ एबा गलाफोरनिफ्राय लाना फैनानै बेखौहाय नांगो नांगो जखानि लानानै ओ फुख्रि एबा दैमाफोराव सोमनानै ओ सानसे बा साननैनि थाख थाखाय सोमनानै दोननाय जायो बिनि ओमफ्राय बेखौ साननै सानसे बा साननैनि उनावहाय बोखांना लाना फैनानै बेखौहाय न' न'आव ओ न'नि उसुं गुदाफोरावहाय बेखौ ओ मोजाङै फेनस्रानानै ओ थास'नि बिलाइजोंहाय खोबनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां जाहाथे बे माइयावहाय गाजा बेर गाजा बेरो बिनिफ्राय बेखौ साननै सानथाम खोबनानै दोनखांनानैहाय ओ बोखांना लानानै थांनानै दुब्लियाव ओ फोनो लाना थांनाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय फोनो ओ लाना थांखांनानैहाय फोनो थाखाय हाखौ मोजाङै खारायग्रोनानै लानांगोन आरोना नोंथां बेनिफ्राय खारायनानै लाखांनानैहाय हाया मोजां जायोब्ला बेवहाय सामार होनाय जायो आरो ना नों बिनिफ्राय बेयावहाय ओ खोथियाखौ फोनाय जायो आरोना नोंथां बिनिफ्राय दान मोनसेसो थानायानानैहाय बे खोथियाखौ फुनाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय बिब्दिनो बे खोथिया फुनायखौ गायनो थाखाय ओ जोंनि हाखौहाय मोजाङै ओ एवनांगोन आरो ना नोंथां दानि जुगावथ' मोसौफोरजों एवनाय एबा खारायनाय नुला आर ना नोंथां। दिनै बेखौहाय दानि जुगाव ओ टेक्टरफोरजोंसो हा ओ हाल हेवनाय नुसै आरो ना नोंथां
अ नोंथां
औ बिनिफ्राय माइ गायखांनायनि उनावहाय जों गोबां आबाद मावनो हायो जेरै पटल आबाद जिंखा जोगोनार खुमब्रा भिन्दि लेस्रा बिब्दिनो बायदिसिना आबाद मावनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां
बेफोर आबादखौ मावनो थाखाय हाखौ मोजाङै खारायग्रोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां बेनि निफ्राय हाखौ मोजाङै खारायग्रोनानै लानानै ओ बेफोर पटल गायनो थाखायथ' पटलनि ओ गुदिनि रोदा गोनां थारायानो जायो आरोना नोंथां बेखौहाय ओ हास'नानै मोजाङै हाखौहाय मोजाङै बेखौ गायनो गायगोनखौ मोजाङै ओ खदालजों जावग्लिग्रोनानै लानानै बिनि उनाव गायनाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्रायहाय ओ बेखौ बेयाव बिलाइ गोरलै खिलिजासिम बेखौ मोजाङै जोथोन लानानै बिनिफ्राय बियो बिलाइ गोरलै खिलिनानै जेब्लाखि बेयाव बिनि बिजौआहाय गोलाव जालाङो आर ना होमब्लाना बेयावहाय ओ औवानि सां गायनानै बेखौ औवानि सांआव हाय मानलानो होनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जिं जिंखा आबाद मावनो थाखाय जिंखा जिं खा बेगरखौहाय गलानिफ्राय बायनानै लाना फैनानै बेखौ गायनो थाखाय हालेवना लानाय हाखौहाय दखर दखरै ओ गायनो दखर दखर हा गोजौ गोजौ खोनानै बेयावहाय बेगरखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां बिब्दिनो बेयाव बेगरा मोजाङै खिलिबोबाथाय बेखौ मोजाङै जोथोन लानानै बिब्दिनो बिनि बिजौफोराबो गोलाव जालाङोबाथाय बेखौबो ओ औवानि सांग गायनानै थिखांनाय जायो आरोना। नोंथां बिब्दिनो जोंनि बे ओनसोल ओनसोलावहाय गोबां सुबुंफोरानो माइ आबाद ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै जायो आरोना नों
औ औ नोंथां
औ बिनिफ्रायहाय ओ नोंथांनिसिमबो आङो बे जोंनि आबाद मावनानै जानाय हुदा बेफोरनि बायदि बेफोरनि बागै फंनैसो माबाफोर सोंनो हागौमोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ हेल' नोंथां
औ नोंथां।
औ बि बिबदिब्ला नोंथाङा आंनो आबाद मावनायनि हुद नों नोंसिनि ओनसोल थिं हाय माबायदि आबाद मावो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै हो होदो।
अ नोंथां जागोन ओ दासो बुंलांनाय बायदिनो नोंथाङा जेरै माइ आबादनि बागै बुंदोंमोन बेखौथ' जों गासिबो दैज्लां बोथोराव मावो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
ओ माइ आबाद मावनायानो जाहैबाय जोंना माबायदि मावो बेखौ आ जोंना फास्ट आवनो जाबाय जोंना हाल एवनांगौ फोथाराव हाल एवखांनायनि उनाव बेखौ ओ एसे रुइहोनो थाखाय बेहाय दै होनाय जायो। दै सारनानै हाल हेवनाय दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ माइ एबा न'आवनो थाखानाय माइ एबा दखान निफ्राय लाबोनानै माइखौ जोङो नांगौ जखानि बेखौ सुना लानानै बेखौ बस्थायावहाय खाथेनानै फुख्रि एबा दैमायाव सोमनानै दोननाय जायो आरो ना नों थां बेनि उनावहाय जोङो बे खौ ओ दान मोनसे एबा ओ बिदिनो जिबा दिननि थाख खै बेखौ सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बै ओ हा एवनाय बेखौ ओ एसे आरो खोनसे एबा खोननै बि दिनो आरो हालेव हिफिन्नाय जायो। दै होनानै बिनि उनावहाय जोङो बै सोमना दोननाय माइखौहाय ओ फुख्रि एबा दैमानिफ्राय बोखांना लाबोनानै बेखौ जोङो न'नि खामसालि एबा न' सिङावहाय हायाव एसे फेनस्रानानै बेखौ जोंबो बिब्दिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि थास' बिलाइजों खोबनानै दोनो। जाहाथे बेयाव फेंखा एंखारो फेंखाजोंसो माइ जायो नङा होमबा? थां बेखायनो बेखौ जोङो बिदि ओ फेनस्रानानै थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बेयाव फेंखा ओंखारबाथाय जोङो हालखौ मोजाङै खारायनानै बेखौ मै होनानै बेवहाय जोङो दुब्लियाव माइखौ लाबोनाय जायो फोनो थाखाय। बेनि उनाव फोखांनायनि उनाव बेयो ओ रज' रज' रज'नायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ खोथियाखौ
गायनो थाखाय फिनाय जायो आरो ना?
औ औ औ नोंथां बेखौ रजनायनि उनावहाय जोङो गायनो थाखाय आरो दुब्लि दाबसे दुब्लि जायगायाव दाबसे जायगायाव गायसननो थाखाय बेखौ हालेवनानै लानाय जायो। माइ माइ गायनो थाखाय जेनबा हाल एवनानै लानाय जायो। गोदोनि जुगावथ' बर'फ्रा खोनानाय बिदि माने जों नुबोदोंमोन आगोलथ मोसौफोरजोंनो जोङो हालखौ एवोमोन। नाथाय दानि जुगाव जों नुनो मोनो। मा ओ ट्रेक्टरफोरजों दाना हालेवनाय जायो। ओ बेनि उनावहाय हाय बेखौ खोथियाखौ फुनानै जोङो दाबसे जायगायावहाय गायस्लायो आरो ना जेरै ओ जोङो हालि हेवनाय जाय बेयाव हाय बेखौ गायनाय जायो। आरो गायनाया आगोलनि दिनाव जोङो बांसिनानो जेनेबा दाबो खायफा खायफा बांसिनानो आखाइजों गायनाय जायो नाथाय दा खायफा खायफाखौ नुनो मोनदों मा ओ गायनाय मेसिनबो दङ। गायनायनि मेसिन गारिबो दङ दाना बेजोंबो खायफा खायफा गायनाय जायो। बेनि उनावहाय गायखांनायनि उनावहाय बेयो ओ बिब्दिनो दान मोनबा मोनद बेनि उनावहाय बेयो फिथाइ थायो फिथाइ थाइखांनायनि उनाव बे मोनबाथाय बेखौ जोङो हानानै लाबोनाय जायो फोथारनिफ्राय माइखौहाय ओ लाबोनायनि उनावहाय जोङो बेखौ नानाय जायो आरो ना मोसौजों नङाब्लाथाय ट्रेक्टरजों नानाय जायो दानि जुगावथ' बांसिन नानो मोसौआ गैला नालाय। नोंथां मोसौजोंथ बारा माबाला बेखौ नानाय जाला बेनिखायनो दाना गोदान ओ दानि जुगाव गोदान मेसिन ओंखारदों माइ नाग्रानि बेजों नानाय जायो आरो ना ओ बिदिनो जोंनाव गोबां बिबांनि आबाद मावनाय जायो ओ बिदिनो नोंथाङा दानिसो बुंलांबाय जिंखा बिदिनो फथल बायदि आरिनि ओ बिब्दिनो खौ हाखांनायनि उनावहाय माइ हाखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव ओ मथरखौ फोनाय जायो आरो ना मटर फोनाय जाय जा मथर फोनायनि उनावहाय जों बेखौ ओ बेयाव फिथाइ थाइबाथाय जों बेखौ खानानै फाननाय जायो बेनि उनावहाय बे मथ र फोखांनायनि उनाव बे जायगायाव हाल एवनानै जोङो बेहाय बानलुफोर बायदि गायनाय जायो आरो ना नोंथां बानलु गायनाय जायो बानलु गायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो ओ बानलुखौ बिदिनो बिदान लाबोनानै एबा न'आवनो बनायनानै ओ गायनाय जायो बेहाय बिदिनो गोबां आबाद मावनाय जायों आरो ना नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबोथ' दा ओ जोब्बाय नङा से होमबा नोंथां
नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोबां ओ मोनथियै बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर
ओ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय जेबोर जेबोर साबायखर जेरै मिथिनो मोननाय बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनबाय नोंथांनिसिमबो
औ
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायज्लायनायखौ बे ओ समावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ दे